हेल' औ औ खोनादों
नाबायना नोंथा
औ खोनादों दे
औ आ खामनाया जाहैबाय नोंथांजों बर'नि दोरोङारि फोरबो एबा बैसागुफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै
औ औ औ हागोन हागोन दे हागोन नोंथां ओम
औ अब्ला आंनो बेखेवगोरोसै नामा एसे
औ औ बेखेवग्रोनो हागोन दा
आ बर'नि दोरोङारि फोरबो होनबा जोंहा गोबां दङ जेरै ओ बोसोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो एब बा धोरोमजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आ जेरै आङो दा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों ओमफ्राय जों बेखौनो आं एसे बुंलांसै आरो अ ओ बैसागु होनना बुंब्ला जों मिथिखायो बयबो बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बेनो बर'नि आगु एबा गिबिसिन फोरबो होननानै बुङो जेब्ला जोंनि आ गोदान बोसोरहाबो जोंनि दानाव जोंनि बर'नि दान होननानै बुंगोन एबा बांलानि दान बेबायदि दानावहाय जोङो जेब्ला गोदान बोसोर हाबो एबा
ओ
ओ बैसाग दान हागौ अब्लानो जोंनि बे रंजालि बैसागु बे बैसागुआाहाय जागायजेनो आरो जेरै ओ जोङो बैसागुखौहाय गुवारै बुङोबा मोननै बाहागो होननानै आं दा बुंनो सानदों जों गोदोनि समा आलदामोन दानि सम दानि सोमोन्दै आं एसे फोरमायलांसै माने दा जेरैहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेनि सोमोन्दै ओ बैसागु बेवहाय मोननै बाहागुर होननानै आं बुंगोन जे मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जेराव मैसौ बैसागुखौ संक्रान्ति होननानै बो बुङो बे संक्रान्तिखौहाय बैसाग दाननि सरि बैसाग सैथ्र' दाननि जोबथा आ अक अट'आवहाय थिंनाय जायोबा बे संक्रान्ति सानखौहाय बे जोंखालि मोसौखौहाय माने ओ एसे माइनाव हिसाबैहाय मोसौखौ लोखि न'नि लो खि महरैहाय सिबिनाय जायो मान होनानै बेखौहाय ओ मा होनदों सिबिनाय जायो आरो मोसौखौहाय मोसौखौ फुङावनो ओ थुखैनाय जायो ना थुखैनो लांनायाव जे ओ मिथिंगायाव मोननाय जेरै थाराय दिग गान्थि ओमफाय ओ रायदों बेफोरखौहाय जमा ओ खाथ्रि बिलाइ बेफोर खौ खाजाबनानै ओ लावथि बायदि खामना बिसोरखौ बुस्रोननाय जायो आरो माने लासै लासै बुस्रोमनानै थुखैनो लांनाय जायो। बे थुखैनो लांनाय बुस्रोदनायखो बुस्रोननायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे मोस नि मोदोमाव थानाय बिजानु बेक्टेरियाफोरा जाहाथ ते बै बे मिथिंगायाव थानाय बे मुलि बिफां बे बिफांफोरजों ओ खार ओ एबा मोसौनि देहाया मोजां गोगो देहा जायो बेखौ मोनसे फोथायनानैहाय लाङो होननानै जोंनाव हाय फोथायनाय दं आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोसौखौ थुखैनो लाङो अब्ला जोंहा मेथाइ खननाय दङ एबा बर'नि खुगा मेथाइ दङ जे लाव जा फानथाव जा बोसोरै एर-एर हानजा-हानजा बिमा गायदि बायदि दाजा हागं मेना बायदि जा बेफोर बायदि खननानै गोबां दङ बेबायदि मेथाइया हाय जोंनि ओनसोलनिखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय बेबायदि खननानै हाय जोंना थुखै लाङो आरो जेरै लाव फान्थाव आर बिदि लाव फान्थाव हानाय जे ओ
ओं
हानानै लायो बेखौहाय माला गानहोनायजों लोगोसे सारनानैबो बिदि बुयै बुयै थुखैनो लांनाय जायो थुखैखांनायनि उनावहाय बिसोरनो जोङो जा जाग्रा जाहोनाय जायो जाग्रायाव दङ जेरै सौराय एवनाय सौराय एवो बर' ओ आइजो ओ जेरै ओ मा होनो माइब्रानिफ्राय बानायनाय बे सौराय खौ जाहोनाय जायो बिनि उनावहाय बिसिनो ओ गोदान दिरुं एबा गोदान फागा गानहोनाय जायो। आरो मोनसे मख'जाथाव खोथाया जाहैबाय मा ओ जिखिनि जोंनि ओ ओंखाम-ओंख्रि संग्रा जेरै दोनि हांगार बे हांगार खौ हख'नानै बिसोरनो थाव गुदुं होननानैहाय ओ माने गाब होनाय जायो आरो माने बे थालिरनि ससे माबाखौहाय खौ ओ दानसनानै बिनि बे दानसनायजों औ फोथा फुननानै होयो आरो मोसौनि मोदोमावहाय गाब होनाय जायो माने देलाय होनाय जायो बोसोर गोदानाव बेबा बिसोरनि दिन खौहाय मोजाङै ओ खुंनानै होनाय जायो माने बिसोरखौ देलायहोनाय जायो। आरो मोनसे फोथायनाय बो दंबावो जे बे ओ फोथा फुननाय बे फोथा फुननायाव मोनसे फोथायनायबो दंबावो जे ओ ओ गोदोनि जोंनि बर' हारिफोरा माने ओ मा होनो बेखौ हादान सिफायनानैसो संसार जायोमोन नङा होमबा टाउन सहराव थानानै संसार जाग्रा नङा मोन जोंनि बर' हारिया माने बिदिनो हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै संसार जायोमोन। बे समावहाय माने जों खाथि सोमोन्दो जोंना हाग्राजों थायोमोन नालाय मिथिंगायाव गेलेनानै संसार जाग्राखायनो जोङो मा खालामोमोन होनबा ओइ दिनखालि मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो नालाय जाहाथे मोसौखौ आ‌ हाग्रायाव जाहै बायोबा मोसौआ जुनारफोरा जे मोसौ जेबो दा खहा खालामथों गावसिनि लोगो बायदि महर होनानै माने जेरैहाय मोसा होननानै बुंबा मोसानि महर होनाय जाबाय जेनेबा फाख्रा-सिख्रा मोसा बायदि नुनाय बिसोर गावसिनि लोगो साननानै जाहाथे खहा दा खालामथों बेबायदि साननानैबो फोनो होननानै जोंनाव फोथायनाय दं आरो बिनि उनाव मोसौखौहाय बेबायदिनो ओ मोनायोब्ला खानानै दोनफैफिननाय दोनफैफिनो बिनि सानसे दिनखालि जोंहा, मानसि बैसागु जायो एबा बैसाग दाननि से थारिक, खालि जोंहा मानसिनि फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो बै दिनखालि माने गेदेरा उन्दैखौ अननाय होयो उन्दैया गेदेर खौ सिबियो, बेबायदि बर'नि दोरोङारि जि ओ मान बावग्रा आर'नाइ बे आर'नाइजों गेदेरखौ मान होनाय जायो। बेबायदि खुलुमलायनाय अनलायनाय मोनसे जों हा बै दिनखालि जानाय जाय ओ माबानाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा न खर न'खर बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि दामजु खाम जथा सिफुं गंगोना बेफोरखौ लानानै बर' आइजो आरो बर' जे आइजोनि ओ हौवा बर' हौवाफोर एबा बर' हिनजाव फोरा बा ज'मा ज'मा लोगो नांनानै न'खर न'खर मोसादिङो आरो बेबायदिनो बे मो आवहाय हौवाफोरा बर'नि दोरोङारि गामसा आर'नाइ आरो फालि खावखायो बे-बेनि उनावहाय हिनजावफोराबो बर'नि दख'ना ओ आ ओ दोरोङारि आगरजों बुंफबनाय दख खना गानो रेगे रेगां फारसार लायो बेबायदि गावखौहाय समायनाय देलायहोनानै बे गोदान बोसोरखौ बरायनाय बायदि जानानै गोसो होसारनानै रंजायो मोसायो आरो आरो बे मोसानानै मोननाय जि खिनि ओ जेसेबांखिनि ओ माइरं होन एबा फैसाखौनो होन एबा दावदै जि हरो जे मोसानायाव न'खरनि मानसिफ्रा अननानै बे बे मोसानायावहाय अननानै हरनाय बे अन्थोबखौहाय बिसोरो उनावहाय जमा बेहाय लावखार ओंखाम जानाय जाय ओंखाम जायो आरो। बेबायदिहाय सानथामसोहालागैहाय बैसागु खौहाय जोंनि जाय ओनसोलावहाय खुंनाय जायो आरो बेबायदिबो मोनो आजि खालि लांदां बैसागुखौ जेरै गोदो समावबो लांदां बैसागु खुङो नाथाय दानि जुगाव एसे आलादायै खुंनाय जायो जेरै फांसन मोनसे खालामनानै बेयावहाय मोसानाय बादायलायनाय एबा जोंनि बर'नि बैसागुनि मेथाइखौ दामनानै मोसानाय बेफोरबायदि बादायलायनायबो जोंनियावहाय खुंनाय नुसै आरो। दा बे समावहाय आं नोंथांनो बे समखौ हगारना होबाय जे नों थाङाबो बिनि सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां औ। बैसागो होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायोआनोसै बैसागआ जोंनि गोदान बोसोर बरायनाय मोनसे फोर्बो आरो। बे गोदान बोसोर नि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां बुंलांखाबाय बा फोरमायलांखाबाय। जोंनि बे ओ बैसागुनि सोमोन्दै। आंबो फंनैसो बुंनो होननानै नैबे समाव खो जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलनि सोमोन्दै बुंनो होननानै आं बे समाव आखाव ला लादों ओ बैसागो होनोब्ला जों गोबां ओ मोनसे रंजानाय फोर्बो होनना बुंजायो आरो। बे फोर्बोआव मोजां मोजां गोदान गोदान जि जोंनि बर' बिमाफोर बा आइजोफोर गामसा आर'नाइ लांगा दख'ना मोजां मोजां आगर मोजां मोजां बिबारनि आगर एरनानै जों रं बिरं गोबां रोखोमनि कालारजों दानाय जि गाननानै बे फोरबोखौ जों फालिनाय नुयो आरो बेनि अन‌ गायैबो जोङो ओ ना बेदर बेबायदिनो ओ जौ गिसि बेफोरबायदि ओ सावना दोननायखौ जों नुयो न'खर न'खर जोंनि बे ओनसोलाव आरो बे जौवआ सोरनियाबा तिनि माह ओ सय मास बा बोसोरसे बेबायदिनो जौगिसि बे आलासिफोर ओ फैयोबोला बे मोजां जौखौ बिसोरनो सिदना होनाय जायो आरो बेदर खाजि जों लोगोसे आरो फ्राय बेदर बेदर अमा बेदरखौ जोंनि बे ओनसोलाव फ्राय जों थालिर फस्लाजों संनाय नुयो खायफा खाजि हिसाबै बेबायदिनो बे बेयो बैनियाव बेयो बैनियाव बेबायदिनो फाला बदल बेबायदि आलासि जाबथिंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे फोरबोआव आरो लोगोसे रं बिरंनि जि गाननानै बोराय बुरै जल' सिख्ला बेबायदिनो उन्दै गथ'फोर हाबा जानायफोर बेबायदिनो बोराइाया बोराय आलादा जल' सिख्लाफोरा आलादा बेबायदि न'खर न'खर जों मोसाथिंनाय गुबुन गुबुन गामियाव मोसा थिंहोननायखौ जों नुनो मोनो मागि होननायखौ बे मागिनायाव जों गोबां आगजु नुनो मोनो जेरै खाम जथा सिफुं खावां सेरजा बेफोरबायदि दामनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो न'खर न'खर मोसादिंनानै मागिनाय बे मोनसे मोजां रं बिरं रं बिरंनि जि गाननानै जों मोसानाय बे मोनसे मोजां माबाखौ जों नुनो मोनो आरो बे बैसागो बोथोराव आरो बे बैसागो बैसागु बोथोर होनोबोला बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाया फायो बे मोनसे उत्सब गोदान बोसोर ना बेनिखाय बयनिबो गोसोआव रावनिबो गोसोआव रागा जोंनाय गैया बा गाज्रि मोननाय थाया बा मानिबा थाखाय दाहा जाना थाया आरो बे नैबे बैसागो बोथोराव बयनिबो गोसोआव रंदाखांनाय बयनिबो गोसोआव फुरथि बुरै जल' सेंग्रा सिख्ला बयबो मोसानाय आरो गिर मेथाइ रोजाबनाय बायदियाव बयबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
आरो फुं फोरबो खुंनायफोराव जों नुनो मोनो गोबां लेणडनि सिंगारफोरजों हांख्रायना लाबोनाय जायो मेथाइ बा फाव दिन्थिगिरिफोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ ओ जों बे बैसागु फांसनाव लाबोनायखौ नुयो आरो लोगोसे लकेलनि माखासे टेलेन्ट गोनां जल' सिख्लाफोरा बिसोरबो जों गावनि टेलेन्टखो श' खालामनो थाखाय बैफोर फोरबोफोराव सोरबा मेथाइ खननाय सोरबा ओ ओ कमेडि दिन्थिनाय बेबायदि गोबां टेलेन्ट गावनि टेलेन्टखो बैफोर प्रग्रामफोराव जों फोरमायनायखौ नुनो मोनो आरो दिन्थि दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बे बैसागो फोरबोआव जोङो खेला दुला नुनो मोनो बोराय बुरैनि आलादा सेंग्रा सिख्लानि आलादा हाबा जानायफोरनि आलादा उन्दै गथ'फोरनि आलादा बेबायदि खेला दुला होनाय जायो आरो खारनाय बारनाय बेबायदिनो